खानादोंना? अ मा खामगासि नो?
नै दङ ओरैनो जिरायनानै।
आदसा जानाय लोंनायफ्रा जाबाय ओंखाम ओंख्रि?
ओंखाम ओंख्रि संगासिनो संग्राफ्रा जाथ'वाखै।
ए आंबो दंनै ओरैनो। जोंना माबासो नाजों जोगोनार।
ना जोगोनार एसेबानो मिलायसिगोन माथो जोंना नाजों खुमब्रा।
आ लकेल ना बायनाय?
बायनायसो लकेल नङा। नोंसिनालाय?
जोंनाबो बेनो बाजारनि बायनाय।
नोंगौ?
औ।
लकेलफोरखौनो मोननो नागिरला माथो दाना।
औ। मोनसिगोन र' इबार गामियाव थांबा मोनजासिगोन।
नंगौ। दा ओमफ्राय मानिबा आयदाफ्राव रायलायगोन नामा?
औ बेखौनोथ' एसे सावरायनोसै नामा दसे।
औ आयदा महरै बिदि आयदा लालायला आं मोनसे सोंथि सोंहरनोसै नोंनाव नङा होनबा?
औ औ जायो जायो।
गोदो उन्दै समखौ माबायदि